हेलौ औ खोना
नोंथां अ मा खालामदो नोंथां
खौ खोनादों ओइ ओरैनो दोङो नोंथां
अ नोंथां
जिरायनानै दङ
अ फुंनि ओंखामफोर जाखांबायबा नोंथां
हा
नोंथां
अ जाथ'वाखैनो जानायालाय जाथ'वाखै आङो औ नोंथाङा
आंथ' जाखांबायमोन नोंथां जाखांनायालाय औ नोंथां जाखांबायमोन
ए ओ
अ नोंथाङा दा बिदिबा दा
औ फ्रि ओरैनोसो दङ आङो
बिदिब्ला मोनसे आयदा लानानै सावरायजागोन ना नोंथां बिदिब्ला
औ नोंथां सावरायजागोन मा आयदानि सायाव सावरायनो सानदों नोंथाङालाय
जोंहा गोदोनि सोलोंथाइ आरो आथिखालनि सोलोंथाइनि सायाव एसे सावरायनोसै नामा नोंथां?
अ जायो बिद नोंथां सावरायजायो।
औ बिदिब्ला नोंथाङा एसे फोरमायना होदो नामा नोंथां।
अ हागोन हानायालाय‌। गोदोनि आरो दानि सोलोंथाइनि बागै होन्दों नामा नोंथाङा? दा
औ औ नोंथां।
उम आङो गिबियाव गोदोनिखौ बुंग्रोनसै। जायखिनि आं मिनथियो ओ जोंहा गोदो गोदाय सोलोंथाइ लानाय खान्थिया बारा जौगासारनाय नङामोन। ओ गोबां
औ।
जायगायावनो सोलोंथाइनि राहाफोरा मोजां सुबिदा गैजोबामोन। नङा होमबा? जोंहा आरो गोदो गोदायथ' बांसिनानो सोलोंथाइ लानाया दानि बायदि जि फिसाबो इदि गैयामोन‌। गोदोनि समाव ओरैन सोलोंथाइ लानायफ्रा बांसिनानो गोदोनि सास्त्रफोराव लिरनाय बायदिब्लाथ' गोदो गोदायनि समाव गोजाम मुगायाव आरोना। ओ सोलोंथा थाय होननानै बुङोब्लाथ' गियान होनाय आ बेफोरनि अनगायैबो माखासेे फ्रेक टिकोल जेरैहाय ओ बोरला गावनाय दावहा नांनाय बायदि बायदि बेफोरबायदिबो फोरोंनाय जायोमोन गोदोनि सिमाव बिदिनो सान खान्थि अंख बेफोरनि अनगायैबो गोबां बेफोरबायादि माखासे माबाफोरखौ गोदोनि समाव फोरोंनाय जायोमोन आरो। नोंथाङा खोनादों ना?
औ नोंथां खोनादों।
अ आरो बेफोरनि अनगायैबो बिनि गोजाम मुगानि एसे उनाव जोंहा सोलोंथाइ बिनखौ नोजोर लायोब्ला ओ गोबां बेफोरबायदि मोजां फरायसालि गैयामोन।
औ।
ओ जेराव नाखि फरायसाफोरा थांनानै फरायहैनो थाखाय गोबां ख'थ' जायो आरो दानि बायदि जि गोदान मुगायाव बहि खलम लेखा बिजाब आरि सेबखांजाबाय बेफोरजो
औ
औ बेफोरबायाददि सेबखांजानाय बिजाब खलम आरि बेफोरदि गैयामोन। ओ गोदोनि समाव ओ फरायनाय फरायनो गोनां जायोब्ला जोंआ आबै आबौनि समाव खोनानो मोन्दों जि थालिर लाइ बिलाइफोराव ओ माखासे मोनसे आबै-आजौमोनखौ आरो बेफो जोंहा इसिबां मानि बिदिनो मोगा मोगि जानाङोमोन आरो गोदोनि समाव सोलोंथाइ लानायफोराव आरो सोलोंथाइ लानाय बेलायाव नोंथां। गोदोनि समाव गोबां। फोरोंगुरुनि गोनांथि जायो नागिरबाबो खाथि खायाव मोजां फोरोंगुरु बा टिचार मास्टार बेफोरदि मोननो नोंथां थाङा आरो। साफा सानै टिचार मोनोब्लाबो जोंहा फरायसालिनि सुबिदाफोरा मोजां नङा गोबां गोजान गोजान जायगायाव थांनानै। सो लाहैनांगौ जायो गंसे गंनै बेफोरदिल' नोंथाङा खोनादों ना?
औ नोंथां खोनादों।
हेलौ। औ। नों बेफोरबायदिनो जेंनाखो नुनो मोनोमोन आरो। ओमफ्राय फरायनायनि बेलायाव दाथ' सोलोंथाइ गोदान मुगानि सोलोंथाइ बे गोदान मुगानि सोलोंथाइ।
राहाया ओरैबादि मोजां जाबाय दे ओ दानिया जोंना मोजां मोजां। फरायनायनि थाखाय मोजां मोजां फरायसालिनि सुबिदा मोजां मोजां।
बेफोरबादिनो खाथि खालायाव टिचारफोरबो मोननो हायो।
औ
औ जोंहा खाथि खालायाव फरायसालिफ्राव थांनो थाखाय गोबां मोजां। ओ राहा सुबिदाफोरबो मोननो हासै दाना लामा सामानि बेलायावबो
औ।
सोलोंथाइनि बेलायावथ' बेनो जोंहानो ओ गोबां गिदिर गिदिर फसंथान ओ फरायसालि स्कुलनिफ्राय लानानै एम इस प्राइमारि स्कुलनिफ्राय लानानै एमि स्कुल, हाइ स्कुल, हायार सेकेण्डारि इस कुल बा कलेज आरो डिग्रि इउनिभारसिटि बेफोरबादि गोबां स्टेप बाय स्टेप मा होनो सोलोंथाइ लानायनि मोनसे। ओ मा होनगोन बेखौ बिखान्थि सिस्टेमबो दंसै मा जेराव ओ गाहाय लेभेल थाखोआव माखासे गोरलै बाथ्राफोरखौ फोरोंनाय जायो बेफोरबादिनो। गोजौ लेभेलसिम माखासे जे सोलोंथाइनि गासिबो बाथ्रा मिथिजोबनो थाखाय बाहागो बाहागो राना
उम।
आरो दानि जुगाव। सोलोंथाइनि राहाफोर होनना बुङोब्ला आरो बेफोरबायदि जायोब्ला। सोलोंथाइ लानोबो जोबोद मोजां आरो। गोजोननाय गोनां जायो।
औ
दा आंथ' बारा एसेबांबो मिथिया दा जाखिनि आं गोसोआव फैदों बेखौनो बुंथोबबाय आरो नोंथांनो नोंथाङाबो बेफोरनि बागै ओरैनो सुंद'यैसो फोरमायना होनो हागोन नामा?
औ नोंथां हागोन हानायाथ' जोंहा गोदो औ नोंथां हागोन। खोनादोंना नोंथां? जोंहा गो जोंहा गोदो गोदाय आबौ आबैमोननि समाव सोलोंथाइनि बेलायाव आबौ आबौमोननि स माव जोंहा मोजां फरायसालि गैयामोन बा फारसे फारफ्रोमथिंनिफ्रायबो सोलोंथाइनि बिथिङाव जोंहा नांगौ बायदियै थोजासे गैयामोन जोंहा फरायसालियाव गभमेन्टनिफ्राय बिसोरो गानग्रा जोमग्रा जानायनि आदार बिजाब बेफोर नांगौबायदि मोनामोन।
औ
जोंहा बै समाव फरायसालिया मोजां नङामोन। फोरोंगिरिफोरखौ थोजासे मोनामोन। बिसोरो जाब्बा जुब्बानो फरायसालियाव थाङोमोन। खोनानो मोननाय बायदिब्लाथ' गोदो आबौ आबौमोननि समाव थालिर बिलाइ ओ बा बस्था बनानैसो बेफोराव जिरायनानै बिसोरो सोलोंथाइ लायोमोन होननाय खोनानो मोन्दों।
दानि बायदि जि देक्स बेन्स बेफोरबायदि गैयामोन आरोना।
औ गोदोनि आबौ आबौमोननि समाव सोलोंथाइ बिदि आथिङाव नाहरबा गोबां गोग्लैसोनायमोन। आथिखालनि गोनोखो मुगानि आथिखालनि सोलोंथाइ होनोब्ला गोबां जौगानायखौ नुहुरबाय। मानो होनोब्ला आथिखालाव गोबां गामियाव गामियाव गामि गामि नायोबब्लानो गामि गंफ्रोमबो गंसे गंसे फरायसालि नुनो मोनसै। लोगोसे फोरों गिरि जानो फरायसा फरायसुलिफोरनि थाखाय जानाय लोंनाय बिथिंनिफ्राय लानानै गाननाय जोमनाय बा बे बिसोरनि जिरायनाय सोलोंथाइ लानायनि बेलायाव फारफ्रोमथिंनिफ्रायबो नायोब्ला गासैखौबो एभेलेबोेल नुहरसै। फोरोंगिरियाबो थोजासे मोनसै आथिखालनि समाव बेफोरबायदिनो आथिखालनि सोलोंथाइ लानायाखौ गोबां जौगासारनाय नुहुरबाय। गोदोनि आबौ आबैमोननि समाव आरो खोनानो मोनदों सोलोंथायाव फरायसालिफ्राव थिनहरालासिनो बिमा बिफाफ्रा बबेबा गुबुन माह गामिफोराव बा बबेबा माहाजोनाव जोंहा दाहोना बखालि
जोबबाय
बा रुवाथि दोनहरनायफोरखौ बेफोरबायदिखौ खोनानो मोन्दोंमोन नाथाय आथिखालनि समावथ' जोंहा बेफोरबायदि बखालि दाहोना होननाय गैलिया
औ खोनायासै माथो नोंथांनिखौ?